औ खोनादों दा ना? औ खोनादों।
जों दायो जों दायो एबार एबारनि टपिकआनो जाहैबाय बर'फ्रा बरफोरनि हादान जानाय सिगांनिफ्राय हादान जानायखौ माबायदि सोलिबोदोंमोन? हादान जानानै माबायदिसो बोदोंमोन बेनि सायाव रायज्लायनसै ना
औ जायो दे।
ओं नोंथाङा एसे फोरमायनायसाय
औ बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो हादान जाबोदों आरोना गोदोनि समावथ माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने बि हादान जाहैनाय बा दावबायहैयो आरोना। मानि गावनि जायगाखौ माने बेयो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायामोन आरो गोदोनि समाव बर'फ्रा माने आबाद माने मावथावना जायगा नायनानै बिसोरो माने बेफोरबायदि हादान जाहैयोमोन आरो जेराव माने आबाद मोजां जागोन बा ना बे बेफोरखौ नायनानै जायगा नागिर नागिर माने हादान जाहैयो आरोना बिदिनो
जायो नालाय।
औ माने हाग्रा औ बिनिखायनो गोदान गोदान नागिरनानै थाङो आरो ना हादान जायो गोदोनिफ्रायनो बिदि दं आरोना बिदिनो हादान जाफैनानैनो बिदिनो दा नखर फसंनाय ना बेफोरबायदि खोनायो आरोना जोङो।
औ जेराव जोङो औ सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा एसे खारलुं खारलुं माने खारनानै बेनिफ्राय बैयाव जाय गा लानानै जाबोनायखौ
नुनो मोनदों। खोनादों
खोनादों औ दाबो एसे एनै अबा बबेबा गोदान जायगा खुलिनाय दङ जेराव बङाइ बङाइ फ्रावनो नुनो मोनो जोंनि गामिनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय थांनाय दा बेयाव गोदान हादान खुलिदों। बेवहाय रायजो जाहैदों आरो
औ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो औ औ
मैगं थाइगं आरो बेसर बेसर फैयोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनोमोन आरो गोदान हायाव गोबां बेसेन हर जानायखौ नुनो मोनोमोन खायसे बायदिया गोजाम हाखौ फाननानै गोदान हा बायहैयोमोन। गोदान हायाव जोंहा एसेब्लाबो ख खम बिबांनि फानो नालाय गोजामखौ फाननानै गोदानखौ बायहैब्ला बांसिन हा मोनोमोन बेवहाय बुरजा आबाद फोनानै ओ बेसरखौनो हम बेसरा थाव फेरनायाव बाहायो नालाय दायो थावाथ' गोबां दाम जाहैबाय। बेवहाय आरो फाननानै फैसा खामायोमोन आरो। बेनिफ्रायनो जुरिजेनोमोन हादाननि संसार जानाया बेनिफ्राय आरो माइ माइयाबो गोबां सेंलां सेंलाङै गायब्लाबो बेयाव गोबां फिथाइ मोननाय जायोमोन।
औ हादान जायगायाव हाय
अ जे गायो बेनो जायोमोन आरो बेखौनो लुबैनानै बर' फ्ला माने खार बेनि बैनिफ्राय बैयाव बेनिफ्राय बैयाव खारनायखौ जोङो खोनानो मोन बोदों आरो
औ मानि हादान जाहैनाय आा जाहाय आरोांं जायगायाव मानि गोदान गोदान जायगायाव ओमफ्राय हासार गोनां जाहैबाय नालाय ना हाग्रा बंग्राजों बुंफब जायोना बेफोरो हासार गोनां ना बेफोर जायगाखौ औ
बर'फ्रा हाजो गुदि बेफोरबायदिखौसो बिफां लाइफां थानाय बेफोर बायदिखौ माने साबसिन मोनो आरो। बेनिखायनो बिसोरो गोदान गोदान जायगा बबे बबे जायगायाव आं इनकाम खालामनो हागोन बेखौ नायनानै बांसिन खारस्लायनायखौ खौ नुनो मोनोमोन। दानिया एसे खम जाबाय। सै आरो बिदि
औ खम जाबाय औ
जेराव जों गोबां खस्थ' गोबां खसथ मोनो मोन थानाय जायगा हाग्रा बारि सिं सिं हाथाय गैया बाजार गैया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउखौ खांबोनो गोनां जायोमोन आरो जिखिनि जिरादखौ जोङो मोननो हायामोन। थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन गारि म
औ गारि मथर गैयामोन।
साइकेल थानायासो थाबाय बेफोरबायदिनो बन फाननानै बन दाननानै फाननानै जानाय खौ नुयोमोन
नुयोमोन औ।
आरो हाग्रानि जिब जिरि जिबिफ्राबो माब्लाबा समाव उपद्रब खालामोमोन बेफोरावबो खस्थ' खस्थ' मोनोमोन आरो
ओम हादान जानाय औ
न'फोराबो थेलेब थेलेब मोनसे गंनै लुना लानो औ आरो बेखौ प्लास्टिकजों सोंङो प्लास्टिकजों खोबनानै लायोमोन होन आरो थुरिजोंनो बांसिनानो नुयोमोन। दैखौब्लाबो दैमानिफ्राय लोंनायखौ लोङो लोंनांगौ जायो आरो। दैखौ लोंनांगौ खौजायो दैमानिफ्राय लायनानै लोंनांगौ जायो।
बेफोर जायगायाव माने थाथारगोन बा बेयावनो थैजासिम थागोन बेफोरबायदि साननाय गैयामोन ना मानि निखायनो बेफोरबायदि न' बांखौबो ओ फिसा फिसा बानायो ना बेफोर बिनि थाखाय फिसा फिसा बानायनानै थाथ'नो थाखायसो नुयोमोन आरो ना फामु जानाय नालाय ना मालाबा बेनि बे खारनांगौबो जानो हागौ।
खारनांगौबो जायो औ होखारजानोबो गोनां जायोमोन समाव सोरबा बायदिखौ बेफोर बेफोरबायदि थगायजानायबो नुनो मोनो
औ
दि फैसा लानाय गुबुननो फानखानाय हाखौ खौनो फानगोन होननानै माने नोंनिनो हा होननानै थ' थगायनानै दोनहैनाय उनावसो थगायानानै औ साननैसो थानानै रायजोफ्रा फै नानै बिनि बिनिसो नों बोरै थाफैनो मोनखो बेफोरबायदि होनबासो हालाय हाफाय जानांनाय फैसा फैसाबा बबाव मोनफिनगोन हाबा बहा मोनफिनगोन जाफिननानैहाय फै फिननायबो नुनो मोनो बा बेयावनो सोरनावबा थाथ'नानै खस्थ' खालामनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो गोजाम हाखौव फानलांब्लाथ' थ बहाथो मोनफैफिनबावनो नङा होमबा?
औ मानसिफ्रि बिदिनो मानि गोजाननिखौ मोजां मोजां साननानै थाङो औ समायना नुनानै थाङो नाथाय सोरबाबा माने गोबां खस्थ जाहैनांदों आरोना सोरोनाबा माने
मैगंफोराबो बिदिनो हाजोनि नागिरनानै मोननायखौ जोंना बरफ्रा बांसिन मोजां मोनो नालाय जानो। जेराव हाग्रानि मैगं थाइगं गं दङ मोनो। बेवहाय थानो मोजां मोनो आरो जेराव सुबिदा
उम
एम्फौ एनला लानानै
औ
जेराव जिउ खुंनो हायो। बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदियाव बांसिन मोजां मोनो नालाय बिसोर जायगाखौ सोलायो। आरो बिदिनो हादान हादान जिउखौ खुंहैयो आरो। खस्त हाजार खि खस्थआनो जाया थोंमानो थेवब्लाबो माने हादान लाहैनायखौ बांसिन नुयोमोन आरो सिगांनि समाव।
औ गोदोना बिदिनो हादान जायो ओ नुयोमोन आरो माने गावनि निजा
हाखौ औ औ आरो सिगांनिया बेबायदिमोनदि सि-सिगांना बेफोरबायदिमोनदि हा थाब्लाबो गय बारि गायना लानो मिथियामोन ओरैनो थासोमनानै हाजिरा मावसोमनानै जानाय, बेफोरबायदियामोन आरो बेनि थाखायनो बहा मोनगोन बहा मान मागोन जाबाय थायोन फैसाफोरखौ थोआ थोआ जायोमोन गथ'फोरखौ गथ'गथाइखौ बुरजा खांना लानानै माजों मा होनो हागोन माजों जाहोनो हागोन जायो बेनि उनाव हादानाव थाङो। हा फोरा एसे बुरजा मोनो खोमा गथफोरनो रानना गालांनो एसे हालाङो खोमा बिफाफ्रा बिमाफ्रा साननानै इरिदिनो हादान लाहैनाय जायोमोन आरो।
मानि गावनि जायगायावनो थाखा खानानैखौ मावनानै जानो रोंला, फाय गुबुनखौ मोजां नुहरनानै बिदिनो हादान जाहैलाबायसिगोन आरो बिदिनो आलाय सिलाय जाला बायसिगोन ना मावनानै जानो रोङाबा गावनो ओ थाखानाय खोनो मावनानै जानो रोङामोना गोदोना बर'फोराथ'
जि गायनांगौ खिनि बेफोरखौ गायनानै लायामोन, खायसे बायदियाथ' ओरै बायदि दं हा थाब्लाबो माइ गायनो मिथिया, बिदिब्लालाय बहाथो न'खरा जौगानो हालाय हाफायाथ जाखागोन जेब्ला गायनाय बोथोराव जुदि गाय नानै लाया अब्ला जानायाव बहाथो मोननो माइ गायनाय बाथ गाया गदाय गायना लायो आरो माइफ्राबो मोनला है जोंहानि हायाव जाला होननानै थास सोमनायखौ नुनो मोनो आरो दा सिगाङाव आरो बिदि दंमोन मानसि आरो खायफा बायदिया जाला लोंला दिन थांनायखौ नुनो मोनोमोन बेफोराव माने दाहार दुहार बांसिन दानायखौ नुयोमोन सिगांनि दिनाव एसे जानो गैयाब्ला गोनां बेनाव लायब्रबनाय जानाय आरो हाजिरा मावनाय हैनाय बेखौ हाजिरासो मावहैयोमोन दैे फैसा होनो हायामोन। हाजिरासो
हाजिरासो मावहैनाय ओ थांफिनो। गोदोना माने जौगानाय नङामोन साननो हनोबो रोङामोन आरोना औ साननो हनो रोङामोन इसेबां मोजाङै औ दिनैनि सानसेखौ उदैखौ माबायदि सुफुंगोन बेखौल' सानोमोन ना जानानै लोंनानै थायोमोन गाबोन मा माखौ जागोन बा समफोर माखौ जागोन बेफोरबायदि साननो रोङामोन औ।
हादानब्लाबो जायफ्रा मावनानै जानो रोंदों रोंदोंसै खैला सावनानै माबाना खैला सावनानै फानहैनानै जानायखौबो नुनो मोनोमोन। हर खोमसि खोमसि नारलांनानै टाउनाव फानहैयोमोन जायखौ टाउननि मानसिफ्रा बायनानै अर सुनानै संना जायोमोन आरो सिगां गेसफोर गैयामोन नालाय उनावसो जालांदोंमोन बेफोरावबो फैसा खामायदों आरो खामायनायालाय जायफ्रा
उ देहाया मानि औ जायहा खस्थ' खालामनो हायो जायहा माने गोसो दा मोजां ना? फोरो मानि खस्थ' खालामनानै मोजां जाबोदों आरो न'खरफ्रा जायहा माने जाला लोंला जेबो साननो हनो रोङा बिदिनो दिन थांदों आरो गोग्लैसोनानै।
नख'रा जौगायैनि थाखायनो बिदिनो हादान जानो गोनां जादोंमोन।
खायसे खायसेया माने बुजिनो रोङाना।
दानिया बेबायदि आरोना हाया थोस्लाबाबा बिदा फंबाइ सानै साथामब्ला। हा हाया थोस्लाबाबा। बे गोदान हा लाहैयो आरो दानिया बेबायदि नुयो।
औ।
खायफाया गैयाब्लाबो एसे एसे बेयावनो थायो आरो।
औ मावनानै जायो।
औ दिनैनि माबाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ने?
औ दे।